हेलौ'।
ओ।
अ नोंथां।
नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां? हेल नोंथां खोनादों ना?
ओ।
नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना।
आबा नों नाव मानसे। कुइसन सोंनो हागोन ना आङो?
औ सोंजागोन नोंथां।
औ। जोंनि बर' हारिनि बागै एसे फोरमायना होलाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायफोरनि बागै।
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला मानसिनो थांनानै थानो थाखाय जानाय लोंनायाबो मोनसे गोनांथार होननानै बुंनो हायो।
औ।
अब्ला मानसिया थांनानै थानो हाया।
ओ ओ।
औ बेबादिनो जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोम रोखोमनि थायो जेरैबायदि ओंखाम खाम
उम उम।
ओ बायदिसि सिना गोबां मुवा बेसाद दं। जेरै ओ ओंखामखौ जों बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला ओंखाम खामखौ जों माइनि फ्राय मोनो। माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो हानि गोनांथि जायो बेनि ओमफ्राय बेबादिनो हाखौ एवनानै मोजाङै हाब्रु हा खालामनानै बेखौ गायनाय जायो। बेनिफ्राय गायनानै माइ खौ मोनोब्लाथाय जों हानानै न'आव लाबोनाय जायो बेनि उनाव बेखौहाय नानानै जों माइ महरै मोननाय जायो। बेनिफ्रायनो बे माइखौ जों बे माइखौ जोङो मिलावहाय सौनानै बा दिंखिफोराव सौनानै जों ओंखाम महर ओ माइरं महरै मोननाय जायो। बे माइरं खौनो जों संनानै ओंखाम महरै जानाय जायो। थिग बेफोरबादिनो जानाय लोंनाय होनोब्ला आरो मैगं थाइगंनिबो सोमोन्दै जों मिथिना मोनो। जेरैबायदिहाय मैगं होनना नै बुङोब्ला जिंखा फथ'ल मोदोमफुल लेस्रा, केरेला बायदि बायदि। मैगं खौजों हाग्रा बंग्रानिफ्राय बो खानानै मोन्नाय जायो जेरैबादि हांग्रा-बंग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला ओ दिं खिया, मानिमुनि, माइसु नद्रि खिफिलेवा गोबां रोखोमनि दं। बेबादिनो मानसिनो थांना थानो थाखाय गाननाय-जोमनायाबो मोन से गोनांथार। जेरैबादि जोंनि बर' हारियाव गाननाय-जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै सरासनस्रायै मोन थिनानै मोनो जे दख'नायानो बर' हारिनि गुबै गाननाय जों दख'नाखौ गोदोनि आइजोफोरा गावबा गावनि आखाइजोंनो दानानै दाना हिसानजों दानानै दिहुननानै लायो मोन। हिसान दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो जेरैबायदिहाय हिसान, ताथखाल, रा सु, जोनथोर माखु गोबां रोखोमनि नांगौ जायो। आरो गिबियावनो हिसान दानो थाखाय जोंनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो। गोदो गोदायनि आइजो फोरा खुन्दुंखौ गावबा गावनो बिफां लाइफां मि थिंगानिफ्राय मोननाय बि फां लाइफां हाजो हालानिफ्राय मोननाय आगरफोरखौ बे जियावहाय आगर एरोमोन आरो खुन्दुं खौ गाबगानो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ बेन्दों बेन ला बिबारनि रोसिखौ देग्लिनानै खुन्दुङाव गावबा गावनि गोसो बायदियै जा गाबनांगौ बेखौ गानानै लायोमोन बेखौ फोराननायनि उनावहाय बेखौ हिसानाव दानो थाखाय सोंनाय जायो आथिखालाव गोबां रोखोमनि दख'नाखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय
ओ
आगर गुबै साला माथा गोबां रोखोमनि दं आरो गुबै दख'नाखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरैबायदिहाय अग्रं आरो लांगा दख'ना गुबै जोङो अग्रं दखनाखौ आ सा ओ गुबैयै जोङो लांगा दख'नाखौ ओ क'क्राझारनि एबा गवालपारा मानसिफोरखौ जों गुबै गाननाय नुनो मोनो। थिग बेफोरबायदिनो अग्रं द नाखौबो जों सानजा राय मानसि फोरा गानो
औ
बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना द खनानि सोमोन्दै?
औ औ हागोन। दखनाखौ जों बर' आइजोफोरा गानो।
औ औ
दखनाया गोबां रोखोमनि दोङो‌। जोङो मा होनो
औ नों थांङा ओ आथिखालाव दखनानि औ औ
हाबाफोराव गाननाय दखनाया बेलेग जायो जोंनिया बर'
औ औ औ
हाबा ओमफाय बैसागुवाव गाननाय
औ औ
बेफोरबायदिनो गोबां दख'ना दोङो जोंनि बर' हारिनियाव
औ औ
जोङो दख'नाखौ बर' आइजोफोरा न'वावनो आगोल दायोमोन।
औ
बे दख'नाखौ दानो थाखाय खुन्दुंखौ जोङो न'वावनो बानायोमोन आ गोल। एम्फौ फिसिनानै
औ
दखनायाव गोबां रोखोमनि आगर बानानाय जायो आगर एरनाय जायो जेरै दिंखिया आगर
औ
दावराय आगर
औ औ
ओमफ्राय गोबां रोखोमनि दंबावो
औ औ। बेनिफ्राय दख'नाखौहाय आथिखालाव हो?
माबाफोर बेलेग
औ औ आं फोरमायनो नाजागोन नोंथां। ओ ोंथ' आथिखालाव गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन बा मदार्न दख'नाफोरखौ खौ ओंखारनाय नुनो मोनदों। जेरैबायदिहाय लंफाय, बिबार ब्रेन्ड झुमका गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन नोंजों जोङो दा दख ख'ना गोदान गोदानखौ नुनो मोनदों। थिग बेफोरबादिनो जेरैबायदि दख'नायाबो मोजां मोजां जां ओंखारदों। बेफोरबा बेफोरनि बेफोरनि थाखायनो जेरैबायदिहाय जोंनि बे बेफार फालांगियाबो जौगालांनो हादों। जेरै बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोनो दा गोबां गोदोर गोदोरहाय दख'ना गस्लानि गोदान गोदान ग-गला नुनो मोनदों।
औ औ।
बेफोरबादिनो गोबां सुबुङानो दख'नानि बेफार फालांगि होनानै गावनि न'ख खरखौ सुंथालांनायखौ जों नुनो मोन दों। ओ दाब खनाया गोबां रोखोमनि थायो। जेरैबादि ओ गोजा-गोजा गाबनि दखना गोमो गाबनि दख'ना, गोथां गाबनि दख'ना, फान्थाव गाबनि दख दखना, निला गोबां रोखोमनि दं। आरो जों दख'ना
औ।
ओ गावबा गावनो दानानै गाननानै गाननो मोजां मोनो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा गावबा गावनो दख'नाखौ दानानै गानोमोन।
औ।
दख'ना दानायजों लोगोसे जानाय लोंनायाबोथ' जोबोर गोनांथार होननानै जों मोनथि मोनो बेनिखायनो जोबोद ओ बर'फोरखौ फाय आबाद मावनानै गावबा गावनो गावनि जिउखौ दानो जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो गोबां दानाय लोंनाय जों लोगोसे ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायजों लोगोसे बर'फोरा गोबां खामानिबा गायनाय फुनाय बे फोराव जोबोद आखा फाखा। जेरैबायदि हायना गुरनाय माइ गायनाय।
औ औ।
दानाय लुनाय संनाय खावनाय बेफोराव जोबोर आखा फाखा। खौ जों नुनो मोनबोदों बर' आइजो फोरा गावबा गावनो ओमफाय गायनानै ओ न'खरखौ सामलायलांनाय बा बेफार फालांगि होनानै न'खरखौ सामलायलांनायखौ बेफोरखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ।
ओमफ्राय नोंथांनि न'खराव माबादि जि दानायनि गोहोम गोग्लैयो बेफोर बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दा?
औ औ। बेखौ माने फार्स्टआवनो जोंनिया खुन्दुं बायना लाग्रोयो आरो ना ओमफ्राय बेखौ औ खुन्दुंखौ सोंनो नांगौ।
औ औ।
जोङो जायखिजाया दख'ना एबा गामसाखौनो होना नायो बेखौ सोंग्रोनानै लानांगौ जायो बेनि ओमफ्राय नो खननांगौ। बेनिफ्राय हिसानाव थिखांनाय जायो। बेनिफ्रायसो दख'ना एबा गामसाखौ दानाय जायो। बे आरो ना।
औ औ।
बेफोरबायदिनो
औ।
औ औ।
बेनिफ्राय नों नोंथांनि खौरांफोरा माबायदि सोलिगासिनो? जोंना दासान्दिहाय।
खौराङा मोजांथ'। नोंथांना?
औ नोंथां आंनियाबो जोबोर मोजाङानो दासान्दिहाय। बेनिफ्राय नोंथांजोंहाय रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोन गोजोननाय मोनबाय। इयुनाव नोंथांजों आरोबाव सम समफोर मोनोब्ला फिन खेब एसे सावरायलायगोन होननानै मिजिं थिबाय नोंथां।
औ औ
ओ नंगौ नोंथां गोजोन्थाों।
ओ दे बिदिब्ला गोजोन्थों
औ गोजोनथों।